हेल' औ नोंथां खुलुमबाय खुलुमबाय नोंथां खोनादों ना ओ औ आं जिरायना दंङ नोंथां।
अह मोजांबा खबरफ्रा
मोजांसो नोंथां।
आंबो दं बिदिनो जिरायनानै।
औ औ
दे होमबा जोङो सानै बो बेरायनायनि सायाव रायलायनो नामा दावबायनायनि सायाव।
बिथाङा दावबाय दावबायोदा दावबायफेरबाय दा?
एसे दावराय दावबायफेरदों एसे।
अह अह। मा मा जागायाव दावबायखो ओरैनो? नोंथाङा।
आं औ औ ओरैनोथ आङो ओ गहाटियाव दाउ थांदों। दावबायदों औ आरो बिदिनो खाथि खाला मोनसे मोननै जायगायावबो दावबायदों आरो खेबसे सिगांओ औ नोंथाङालाय?
आंबो बुहुत गोबां जायगानो दावबाय जेरै ओ माबायाव सिलं ओमफ्राय भुटान अह अह अह।
ओमफ्राय बिदिनो भुटान बगामाथि ओमफ्राय
आ कलकाता एफोरबायसा जायगायाव बेरायदों आरोना।
औ औ जोंया दावबायनायाथ बेखौबो होनो माने मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव गारि मथरजों थांनाय बे बेबो मोनसे दावबायनाय जेरै जों गुवाहाटि नलबारि। बा जिखिजाया मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम बायेक साइकेल ए बा गारि मटर सारि सका ब्रै ब्रैसाखा गोनां गारिफोरजों दावनाय दावबायनायखौबो दावबायनाय होनो नङा होमबा नोंथां। औ। बेनि अनगायैबो आरो जोंनिया बेनि अनगायैबो आरो जोंनिया गोजान गोजान जायगायाव बेयाव फरायसालि बेबादिनो दावबायनो थांनाय जायगा नायनो थांनाय। अ पिकिनिक जानो थांनाय गोबां खायसे खायसे रायजोआव एबा हादोर नायनो हादोराव फोराव थांनाय बेखौबो दावबायनाय होनो नङा होमबा?
औ औ औ दा नोंथाङा माबायदि जागाफोराव दाव दावबायनानै बांसिन गोजोननाय मोनो माने?
औ
अ औ नेत नेता एसे प्रब्लेम जादोंमोन नोंथांना।
अ
अ अ आं नोंनिखौ एसे प्रब्लेम खोना
खोनादों हेलौ हेलौ